बिनानाव औ औ दा मा खालामबाय दं बिनानावा
जिरायनानै दंथ'यो दा
औ औ ओमफ्राय जोङो आङो दा जोंनि गोदान मुगानि सुबुंफोरनि थांनानै थानायनि जिउआवहाय जों मा मा खालामनानै सोलिनो हायो बेनि सोमोन्दै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन बिनानावजों
औ औ औ रायज्लाय जागोन
आं दा बिनानानावनो सोंग्रो सानो दा जोंहा ओरैनो जोंनि सरासनस्रा जिउआवहाय जों मा मा खामानिखौ मावनानै सोलिनो हायो जेराव जोङो मोजां रां रुफाबो मोननो हायो बा जों न'खरखौबो सालायनो हायो नङाब्ला जोंहा ज लाइमोनफोराहाय फरायनायजों लोगोसे मा मा खामानिखौ मावफालांनानै गावनि जिउखौ बा गावखौ ओ राङारि हेफाजाब होनो हायो बेनि सोमोन्दै बिनानावा ओ आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा? बिनानाव औ दे बिदिब्ला बिनानाव एसे फंनैसो होन
औ ओ जोंहा जा नों माखासे हांसो बेफोरबायदि फिनानै आबाद गोबांखौ दावगानाय नुनो मोन्दों। जिउ खुंनायाव बेफोरबायदि मुवा बेसादफोरखौनो गासैखौबो नांथारगौ जोंनो जिब जु जुनारफोरखौ सुबुंफोरा जेरै जोङो मोसौनि मोसौखौ फिसिनानै बोरमाखौ फिसिनानै गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों जे जोङो फरायनायनि अनगायैबो जोङो। बेफोर बेफोरखौ जोङो ला फालाङोब्ला जोङो ओ जोंनि सोलोंथाइयाव जा नांगौ खरसा बेखौ जोङो मोननो हायो आरो आ बुंनो थाङोब्ला जोङो न'आवनो जेरै जोङो ओ जोङो दाउनि गलार बा गुन्द्रा बेफोरबायदि अमानि गन्द्रा बेफोरबायदि फार्मफोर खालामनानै जोङो बेवहाय फिसिनायखौ नुनो मोन मोनो आरो जोङो जेरै जोङो दाउ फिसिनो थाखाय जों जायो बिदिनो जोङो
औ औ बिलाय
हराव जोङो बेफोरबायदि बांसिनै माने सोमोन्दै रोंगौथि गौथि दङब्ला एसे फरायनानै हो
औ बिनानाव एसे बुंफिनलाय मानि सोमोन्दै बुंदोंमोन नांथारनानै होदोंमोन माथोआ
औ औ औ खोनादोंना ना नोंथां। थाङा औ नोंथांखौ बुंदों जे आङो जे नोंथाङाबो ओ माखासे खासे बेबायदि जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव माखासे खामानि मावनायफोरनि बागै एसे फोरमायना हो हागोन ना?
औ औ हागोन बिनानाव दा जोंहा सानफ्रोमबोनि सरासनस्रा सनस्रा जिउ खांनायाव होननानै बुङोब्लाथाय जोङो फरायसाफोरा फरायनायजों लोगोसे बा जोंहा जेराव गोजौ सोलोंथाइ लानो थांनायाव जोङो- सानसे थालना बेफोरबायदिख खामानि मावनानैबो थानो हाया नालाय जोङो ओ जायखौ जों जियावहाय पार्ट टाइम होननानै बुङो माने दसे दसे समनि थाखाय जोङो रां खामायनो खामानि मावनो हायो आरो। जेरैहाय जोङो ओ गाव जा रोंगौ बेनि सोमोन्दै- गावनि उन्दैफोरखौ माने टिउसन होनाय होननासो बुङो आलादा थाखो लानायाव आरोना थाय होनाय गुबुन फरायस सालियाव थांनायनि अनगायैबो गुबुन समाव आरोना जेरैहाय जोङो फुङाव लानो हायो बेलासे बेफोरबायदि जोङो ओ फरायसा फोरनो गाव जा रोंलांबाय बेफोरनि सोमोन्दै सोलोंथाइ होनानै बेखौ जोङो पार्ट टाइम होननानै बुङो इंराजियावहाय बेफोरबायदि खामानिखौ जों लानो हायो जायजों जोंहा फरायसा जिउआव गोबां हेफाजाब जायो जेरैहाय जों गंसे गोजौ थाखोनि फरायसालियाव थांनाय लोगो लोगोनो जों हा ओ जेरै ओ रेबगन बायनांगौ जायो। लेखा बिलाइ बायनांगौ जायो। बा जोंहा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय हानथिनायाव सोरहाबा गोजान जायगा जायगाथाय जों गारि मटर गाखोनानै थांनांगौ जायो थ जोंनो ओ गोबां रांनि गोनांथि जा जायो आरोना बेख ओंखायनो जोङो एसे बेफोरबायदि खामानि मावनानै जों गावबा गावखौ ओ जे उदां माने इन्दिपेन्डेन्ट जे होननानै बुङो बेफोर बायदि जों खालामनानै लानो हा हाइ आरो ना रांयारि बिथिङाव बेनिफ्राय जोंहा बेजों लोगोसे दा बिनानावआबो बुंनांखाबाय जेरै- नख'राव जोङो ओ नख'राव थानाय समाव आरोना बेलासि सम बायदि समफोराव जोङो ओ जोङो जेरैहाय नआव बोरमानि फार्म होननानै बुङो ना जायखौ जों माखासे बोरमा मोनसे न लुनानैहाय बेयाव दोननाय बेफोरबायदिखौ जोंखौ जेखौ गोजौ सोलोंथाइनानै थांनायबा फरायसालियाव थांखांनानै फैनायनि उनाव जोंहा बेलासियावबो नायफैनो हायो। बास जोङो फुंनि समावबो नायनांगायो जाय गोजौ फरायसालिफोराव गोजौवारि फरायसालियाव फरायो बिथांमोनाथ मोनथिखायो। जोङोथ फुंनिफ्राय जा बेलासे ब्रै बाजिसिम बेफोरबादि जोंहा क्लास थाया नालाय माने थाखो थाया नालाय जोंहा जोंहा से घन्टानि बा ब्रैजिबा मिनिटनि बिबदिहाय जोंहा थाखो थायो सम लाना सम ओ जोङो बेफोरबादि बिदिनो एसे गोबावजोंबो थांनाय जायो नालाय जोङो जेरैहाय गोजौ सोलोंथाइ लानाय जायगाफोराव सोलोंथाइ फसंथानफोराव थाङोब्ला जोंहा गोबांनो स सुबिदा जायो आरो ना बेफोरबायदि नआवनो थानानै मावनो हानाय खायसे खामानिखौ जों आखाइायाव लानो हायो जायजों फरायसा जिउआ माने ओ राङारि बिथिङाव गावनो खामायनानै गावनि सानफ्रोमबोनि खरसाखौ दिहुननो हायो आरो बिब्दिनो जोंहा अमा फिसिनाय होननानै बुङो जायखौ जों अमा फिसा जाहोनाय नङाब्ला अमा गिदिर फिसिनाय बिदिबो खालामनो हायो आरो ना जेराव जों अमा फिसा फिसिनाय बिदिनो फाथालसेयावहाय ब्रै बा द' दानानो सबसाय ओ गोबावसिन आरोना बेबायदि समावनो जों गोबां मोजां रां आरजिनो हायो बेफोर खामानिखौ जों आखायाव लानो हायो
औ औ
औ नंगौ बिनानाव आरो बेबायदिनो गोबां दङ दा बिनानावआ बो एसे फोरमायनानै होलाय जोंहा जे फरायसाफोरनि अनगायैबो जोङो सरासनस्रा गामियाव थानाय सुबुंफोरा सानफ्रोमबोनि जिउआव बा आइजोफोराहाय मा मा खामानि माव नानै जोङो ओ गावखौनो राङारि बिथिङाव ओ उदां खालामनो हायो आरोना सोमोन्दै आइजोफोरनि सोमोन्दै बिनानावा एसे फोरमायनानै होलाय मा मा खामानि आखायाव लानो हायो नखरनि खामानिजों लोगोसे
औ औ बुंनो हागोन जेब्ला जोङो आइजोफोरनि जोङो रांखान्थि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोङो आइजोफोरा माखासे ओ रा नांगौ जायो जेरै जोङो गथ' गथायनोबो माखासे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै
नंगौ
खरसा लोंनायनि खरसा बेफोरखौ दिहुननो गोनां जायो आरो ओ ओ न'नि बिगोमा जा हौवा मानसि बेजों लोगोसे आइजो माहारिया आबो ओ बायदिसिना उफेरा आबाद मावनानै न'खरखौ सामलायनायखौ नुनो मोनदों बायदिसिना माइ आबाद बेफोरबायदि आबाद मावनानै ना सारनानै ना फाननानै मैगं थाइगं खानानै फाननानै बेफोरबायदि
बेफोरबायदि खालामनानै जों बर आइजोफोरखौबो एसे गोरों जायो ओ रांखान्थि बिथिङाव दावगानायखौ नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव बुंनो थाङोब्ला बर आइजोफोरा जे जोङो ओरैनो थायालाबसिनो ओ मेसें बोथोरानो जा दैज्लां बोथोरावनो जा जे गुबुननियाव ओ हाजि रा मावनानै एसे नखरखौ ओ सामलायनायखौ नुनो मोनदों आरो औ थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि ओ जोंनि बर समाजाबो जे गोदोनि गोदोनि आरो दानि गुबुन गुबुन गुबुन जानायखौ नुनो मोनदों जोंनि फारसे जोङो सानफ्रोमबोनि थाखाय थाखाय जोङो
नुनो मोनदों आरो
औ नंगौ बिनानाव जोंहा थिग बिब्दिनो औ बिब्दिनो जोंहा औ औ नंगौ नंगौ बिनानाव थिग बिबदिनो जोंहा ओ गोबां बेफोरबायदि दा गोदान मुगानि बायदिसिना खामानियाव ओंखार खारबाय जायखौहाय जोंहा नआवनो थानाय आइजो माहारियाबो गोबां माने ओरैनो थास स्लाय स्लाय ओंखाम संखांनानै बा नखरनि खामानि थोरसि सुनाय ओंखाम संनाय बे बेखौल मावालासिनो माने जोंहा बेखिनि खामानिखौ मावखांनानै जा जोङो आग्लायनाय सम मोनो सानसेयाव बा मोनायाव जों उन्दुनायसिम अब्ला समावहाय जोङो गाव गावखौनो आइजो माहारि फोरा राङारि बिथिंनि फ्राय उदां खालामनो हायो दा जेरै जोंहा गोदान मुगानि गोबां जोंहा ओ जों जायखौ होनगोन जोंहा फोरोंथाइ माने गोबां जेरैहाय एन जिअ फोरा बायदिसिना ओ कम्पेनि फोराहाय फैनानै जोंनो गोबां बायदिसि सिना खामानि आखाइनि खामानि फोरोंफैयो जेरैहाय जोंहा प्लास टिकनि दा गोबाङानो सोलिबाय सोलिफुबाय थानाय प्लास टिकनि बेग हेबनाय बाज जोंहा जेरैहाय कार्टिं होननानै जों जायखौ जि सुथाब बिनो सोलोंनाय जि हानाय आरो जों आखाइजों बानायनाय ओ प्लास्टिकनि बिबार बुके बेफोरबायदि खामानि खौ जोङो लानो हायो आरोना जोंहा आइजो माहारिफोरा ओरैनो थानाय समाव बेनि अनगायैबो जोंहा जेरै बुंनो थाङो दा बे ओ क्रुसेट जायखौ होनो जोङो मा फ्लार हेबनाय बा उलजों बा ग्रसेद मा फ्लार बेफोरबायदि औ खामानिखौ आइजो माहारिफोरा न'आवनो थानानै जिरायनाय समाव मावनानै रां आरजिनो हायो आरोना बेनिफ्राय जोंहा बेनि गेजेरजों खालि बेखौ मावनानैल' नङा बेनि गेजेरजों जोंहा अनलाइनावहाय ओ फालांगि खालामनोबो सोलोंनो हायो जेरैहाय बेफोर मुवाखौ जोङो आखाइजों हेबनानै अनलाइनाववहाय जोङो ओ मोनस से पेजफोर खुलिनानै जोङो गावनिनो मुङाव ओ बेखौ फाननाय बायनाय बेफोरबायदि आदबखौ ला ए बेनिफ्राय जोंहा आरोबाव दंबावो ओ जों फिथाइ सामथाइनि जेरैहाय जोङो ओ मेला बाजारफोराव बेहाय मोनो जेब ब्ला ओ आसारफोर बानायनाय बेफोरबायदि
औ औ आसार
आख न'वावनो थानानै बेफोर खामानिखौ लानो हायो आरोना दसे दसे समनि थाखाय सानफ्रामबो माने ओ गोबाव समसिम फुंनि फ्राय बेलासिम बेफोरबायदि बा द' घन्टा दाइन घन्टा खामानि मावनांगौनि जेबो ओ नेसारेलि साबोन बानायनाय बेफोरबायदि आदबखौ जोङो आइजो माहारिफोरा फोरोंना ओ सोलोंना लानानै गाव गावनो न'आवहाय बानायनानै गावनि मुङावनो प्रडाक्सन दिहुनन्थाइ खालामनानै फाननाय फालांगि खालामनो आरो ना जों बेबो आरो दा दिनैनि मुग याव जोंहा आइजो माहारिखौ उदां अख्राङाव माने गावनो गावनि राङारि बिथिङाव उदां जानाय बे फोरबायदि खान्थिनि सायाव गोबांनो नोजोर होगासिनो दङ जोंहा सोरखारफोराबो बेखायनो जोङो जोंनि आइजो फोराहाय ओ खरनि गोरा गाहायनि सायाव सोनारना थायालासेनो गावनि नांगौखिनि गाननाय जोमनाय बा देलायनाय बेफोरनि सायाव जों गावनो दिहुननानै लानो हा हायो आरो ना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै जोबबाय बेखायनो जोङो बेखिनियावनो फोजोब थनोसै नामा जोंनि आयदाखौ औ दे बिनानाव बिदिब्ला साबायखर थाबाय
औबो दे औ गोजोनथों गोजोनथों
दे गोजोनथों